हेलौ नोंथां खोनादों ना?
हेलौ
हेलौ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों
औ नोंथाङा दा आं नोंजों माबा मोनसे ओ माबा मोनसे टपिकनि सा सयावसो खोथा बुंनो सानदोंमोन फोरमायनो हागोन ना हेलौ खोनादोंना नोंथाङा मोनसे नोंजों मोनसे टपिकनि ओ सायावसो खोथा सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना
ओं हागोन
औ
नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा मा टपिकनि सायाव रायलायगोन
बर हारिनि अनला ओंख्रि माबायदि सङो माबायदि मा-मा होयो मा-मा मा-माजों अनला ओंख्रिया जाजायो बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना
औ-औ
औ दे फोरमायनानै हो
अनला ओंख्रि होनोबाथ जोंहा अनला ओंख्रिया बरफोरनि मोनसे गोदोनि फ्रायनो सोलिबादों बोबाय थानाय ओंख्रि ओंख्रिखौ सिगांग्रो संनो थाखाय जों माइं
औ
सोमना दो दोनग्रोनाय जायो दसे सम
औ-औ
खौ दैयाव दसे सम समना सोमना दोनखांनायनि उनावहाय दसेनि उनावहाय बेखौ बोखांनानै दैखौ एसे सर' होनानै दोननाय जायो
औ
बे बेनि उनाव
औ
बेनि उनावहाय जोङो माइरंखौ उवालाव नङाबा मेचिनावहाय उननानै बा देनानै लानाय जायो बेनि उनाव जोङो हाय ओंख्रिखौ संनो थाखाय मोन मोनसे साइ एबा मोनसे बासननि गोनांथि जायो
औ
थ जों संनो सिगांगोर अरदाबाव नङाबा गेसाव संनो थाखाय अरदाबावबा बननि गोनांथि फैयो सिगांग्रो जों अरखौ लगायगोर नानै लांनायनि उनावहाय साराय नङाबा मोनसे बासनफोरखौ जाननानै दोननाय जायो बेनि उनावहाय बेनि उनाव जोङोहाय ओंख्रिखौ संनो थाखाय ओरैनो गोजा सङोबा जोङो सिगांग्रो सिगांग्रोहाय दैखौहाय फुदुंनानै दोनद बेनि उनाव हाय दै होखांनायनि उनावहाय जेखिनि अनला उननानै लानानै दोनदोंमोन माइरंखौ बे माइरंखौहाय जोङोहाय जेखिनि गोदौबाय थादों दै बेयावहाय होसननाय जायो बेनि उनाव मोजाङै अनलाखौ गोदौ होनोनानै उनखांनायनि उनावहाय खारै होनाय जायो। आरो जोङो । बेयावहाय आं गोबां नांगौखिनिबा संख्रि बानलु होनाय जायो।
औ औ।
जोङोहाय ओंख्रिखौ। बेदर नङाबा माबा मोनसे नाफोरजों सङोबा जोङो सिगांगो सिगांग्रो जोङो थाव सेरनानैहाय बेदरखौहाय मोजाङै एवनानै लाग्रोनांगौ जायो। बेनि उनाव जों बेयावहाय नांगौसेबां। मानि बानलु जिरा मस्ला देनानै होनाय जायो। बेनि उनाव जोङो बेदरखौ एवखांनायनि उनावहाय दै होनानै मोजाङै गोदौहोखांनायनि उनाव अनला उनना लानायखौहाय होसननाय जायो आरो। आरो होसनखांनायनि उनावहाय ओंख्रिखौ मोजाङै गोदौ होनानैहाय। मोनखांनाय जोङो बेयावहाय माखासे। गंगार दुन्दिया नङाबा दुरियाफोर। औ बेफोरखौ होनाय जायो आरो बेनि जाउनाव अन्ला ओंख्रियाव संनाय खारै होननानै बुङोबा। खारै बाहायनाय होननानै बुङोबा जोङो खारैखौ जोङोहाय थालिर फस्ला। नङाबा थालिर फस्ला नङाबा बेसर सबाय आरो मैदुफुल रोदा मैदुफुल बेफोरखौहाय फोराननानैहाय सावनानैहाय हाथ'फ्ला खालामनानै उनावहाय बेखौहाय मोनसे जायगायाव। दोननानै एबा लावथब फिथरफोरबायदि खालामना दोननानै जों बेखौ नालेंखल खरथा बायदिफोरावहाय सरनानैहाय दोननानै बथ'लाव सोनानै दोननाय जायो आरो। नों फोरमायनो हाबावगोन नामा?
हागोन हागोन। जोंना ओ खारै ओंख्रियानो जादों बर'नि ओ गोबां गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बर' हारिया जाबोबाय थानाय मोनसे ओ खारै ओंख्रि। बे। खारै ओंख्रिखौ ओ- जायोब्ला। खारैया ओ- मानसिनि जेरैबायदि गेस जानाय गेस जानाय आरो ओ- ओ- खुगा बेदर फिसा जानानै बोरैबा मोननाय । बेफोरबायदिखौ ओ- खारै ओंख्रि जायोब्ला। जोबोद ओ- देहाफोरखौ मोजां मोनो आरो गेस जानाय मा जानाय बेफोरो ओ-खारजोबलाङो। जोंना खारै होनोब्ला खारै होनोब्ला जोङो ओ-थालिर बिफां ओ- आथिया। थालिर आरो ओ- मुदुफुल बिफां। मुदुफुल बि बिफां आरो ओ- सबाय बेसर बेफोरखौ ओ- जोङो बानायनाय जायो। थालिर बिफांखौ जोङो ओ- ओ- फिसा फिसा फिसा हाफ्लेनानै जोङो । सान्दुङाव ओ- प्लास्टिक एबा थिरपालनि सायावहाय ओ- ओ जि- दान एबा जिबा दान ओ- जि दा जि दिन एबा जि-जिबा दिन फोराननानै गोरान फोराननानै दोननांगौ जायो। आरो ओ- मुदुफुल ओ- मुदुफुल बिफांनि बेलायावबो ओ‌- बिब्दिनो फिसा फिसा मिहि मिहि हाफ्लेनानै जोङो ओ‌- थिङाव एबा‌ ओ- प्लास्टिक एबा थ्रिलपारावहाय जोङो ओ- जिबा दिन जि दिन सान्दुङाव। गोरान फोराननानै बेखौ सावनाय जायो। आरो बेफोरखौ ओ जोङो अराव सावनानै हाथफ्ला दोखो दोखो गुन्दै खालामनानै जोङो दै एसे एसे ओ-सारस्रोनानै ओ- लावदुम फिथा बायदि। बानायनानै जोङो ओ- न' सिङावहाय फोराननानै दोननो हायो। बे फोरफोरखौ जोङो ओ - औ आरो बेफोरखौ जोङो ओ- ओ- नांगौ। खिनि बायदियै नांगौ खिनि बायदि खारै। जानो गोसो जाबानो । बेफोरखौ जोङो ओ देख्रुबनानै एबा ओ-देफ्लेनानै जोङो सरनानै नारेंखल खथा एबा बथल हास'नाय बेफोराव सरनानै जोङो गोसो बायदि खारै ओंख्रियाव होनानै जानो हायो औ। बेफोरनोमोन आरो आरो ओ- नोंथाङा ओ- नोंसिनि न'खराव ओ- नों-नोंबो ओंख्रि सङो? ना नोंसा ओ- ओ- बिमा ओ- बिमा एबा आ - बिमा गाहाय बेफोरो ओ मा मा ओंख्रि ओ खारै ओंख्रि संनानै जायोना जाया बेफोरखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना। फोरमायनानै होदो नोंथाङा खोनादोंना नोंथाङा खोनादोंना नोंथाङा खोनादोंना नोंथाङा औ दे फोरमायनानै होदो
बाथ'
नोंथाङा ओ ओंख्रि संनो ओ रोंगोन ना रोङा खारै ओंख्रि संनो रोंना रङा मा मा खारै ओंख्रि सङो बेफोरखौ एसे फोरमायनानै होनदों।
बिमायाबो संनाय जायो। ओंख्रि खारै ओंख्रि होननानै औ खोनादों।
औ औ खोनादों।
हेल'।
खोनादों खोनादों नोंथां खोनादों।
औ खोनादों।
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
हेल'
खोनादों नोंथां
आं खोनागासिनो।
आंबो खोनादों नोंथां दे
खारैनि होनो बाथ रोंआ ओरिजाय थारिनि दाम
औ औ
सबायजों साम' नोंना
औ
आङो सिगां साम'जों सबाय
औ खोनादों।
हेल'साम'खौनो खोनानो सानदों सबायाइजों सिगाङो साम'खौ जोङोहाय बिलो नङाब्ला बा दैमा नाफोरावहाय नागिरनानै लायनाय जायो। बिनि उनावहाय साम'खौहाय जोङो
औ औ।
हरसेनि थाखायहाय बेखौहाय दोननाय जायो दैयाव सोमनानै। बिनि उ उनाव अखानायै हाय बेखौहाय जानोसै समबा साम'नि दाखोनखौ सायनानै आरो साम'नि दाखनानै बेखौहाय थौआव नङाबा थौआव नङाैनानै माजिनानै लागोन साम'खौहाय लानाय लानाय जायो। हुख्रेखांनायनि उनाव बेफोरहाय गावस्रोननानै लाखनाय बाहार खालामनाय जायो संनो थाखाय अरदाबाव नङाबा गेसाव फाननानै लाखांनायनि उनाव सारायआ जेब्ला दुङो अब्ला बेयावहाय थाव एसे होखांनायनि उनावहाय थाव होखांनायनि उनाव बानलु जिरा मस्ला होनायनि उनावहाय साम'खौ होसनखांनानै एसे मोजाङै एवखांनानै हालदै आरो संख्रि होनानै खोबनानै एवखांनायनि उनाव एवखांनायनि उनावहाय दै होनायनै सा सबायखौ होसननानै खोबनानै दोननाय जायो आरो लोगोसे बेयावहाय खारैबो होनाय जायो खारै होलांनाय सबायखौ इसानि रुइसानि न्दि मोजाङैहाय गोदौहोबाय थाखाखांनायनि उनाव जेब्ला अब्ला मोजाङैहाय खोस्लिजों एरनानैहाय बेखौ मोनखांनायनि उनाव बेवहाय दुन्दिया बायदिसिना जिरा मस्ला होनाय जायो। दे
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम फोरमायनानै होनायनि थाखाय।
औ। औ औ।